औ।
ओ गोजोन मोनााबिलि नोंथां।
औ नोंथां औ।
नोंथाङ दा फ्रि नामा?
औ नोंथां औ आं दा ओरैनो दंथ'यो।
नोंथांजों आं मोनसे मोनसे टपिक लानानै माबा सोंनो नागिरदों नोंथां?
औ दे।
ओ सोंनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां औ।
ओ दे ओ अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना खोन्थानो हागोन नामा?
अ' हागोन नोंथां।
अ' देलाय बुंनाय?
उम। ओ जों अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो माने गिबियावनो माइरंनि गोनां जायो।
ओ नोंथां।
ओं आ माइरंखौ जों गिबियाव सोमना लाग्रोनाय जायो। दैजों सोमनानै लाग्रोना जायो।
ओ।
आ जेला सोमनानै माइरंआ रुयो।
ओ।
अब्ला बेखौ ओ खेरखाफ्राव माने दै सरग'नो थाखाय। उदाङै दोननाय जायो आरो गोलावयै। उम जेब्ला जोंना माइरंआ दैया सरग'जोबो।
ओ।
अब्ला बेखौ जों उवालाव माने अन गुन्दै खामनानै लागोन जायो उवालाव देनानै।
ओ नोंथां।
औ बेनि उनाव जोङो माने जेराव संगोन साराय एबा थौफ्राव।
ओ नोंथां।
उम माने दै फुदुंनानै लाग्रोनाय जायो आरो।
ओ
औ जेला दैया ग्लब ग्लब गोदौयो
ओ नोंथां।
अब्ला जों देनानै लानाय बे अन गुन्दैखौ माइरंनि अन गुन्दैखौ
उम
ओ गारबा एबा खादौ लानानै होसननाय जायो आरो माने बेखौ एरै एरै होसननाय जायो आरो बिनि उन गुन्दैखौ औ। माने जाहाथे बे होनाय अन गुन्दैया माने लाद्राखाया एबा गथाखाया बिनि थाखाय जों अन होनाय समाव बिदिनो गारबा एबा खाद'फोरजों माने एरनानै होनाय जायो आरो।
औ।
औ बेबायदिनो जोङो दसे उनाव माने नांगौबादि खारै एसे हरनाय जायो।
औ नोंथां।
उम खा-खारैखौ जों गुबैय बिदिनो सबाय साखलि एबा थालिर बिफांनि जि माने बिखं बेखौ माने फोरान्नानै सावनाय जायो आरो। बेबायदिनो जों खारैखौ बाननाय जायो। उम माने जेला खारैया खारै होखाङो। अब्ला माने देना लानाय बे बानलु मस्ला मस्लि बेफोरखौ माने होनाय जायो।
औ नोंथां।
औ जेला होनानै दसे गोदौवों
औ नोंथां।
अब्ला माने संख्रि साखिनो होननानै खांनाय जायो आरो।
औ
बेबायदिनो जों अनलाखौ जानो हायो अनलाखौ जों ओरैनो औवा मेववाय आरो बनि अनगा जेरै दाउ बेदर बेफोरजोंबो जानो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
हम। नोंथाङा बेफोरनि अनगायै अनलाखौ माजों माजों जानो हायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? माबोरै बोरै जानाय जाबावो औ एसे फोरमायनोसै
नार्जिजों अनलाखौथ' दाउ बयलार होनो ना नोंथां?
औ।
औ बेफोरजोंबो जायो आरोना।
औ।
औ आरो खोनानो मोनदों अनलाखौ जोङो बेलेग जायगाथिं अनलाखौ ओ दै सोमालासिनो देयोनो आरोना नोंथां
औ औ
औ थां।
ओं बेनि अनगाबो जों गरसि आरो जोंना बे ओ बायगन दाना खमायखौबो होनाय नामा
हेलौ,
औ औ
नोंथाङादि बुंदोंना ओ खारैखौ मा माजों बानायो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन निस्सय
अ दे
ओ खारैखौ जों माने बे सबाय माना होखांनाय जि सबाय जिगाब
औ
औ बेखौ माने गिबियावनो संना लाग्रोनाय जायो आरो सावनानै जेला हाथ'फ्ला एबा हांगार जाजुबो
औ अब्ला बेखौ जों माने दै होनानै गथा गथा लारु बानाय जायो आरो
औ नोंथां।
बेखौ जों सारदै होनो ओं नों बिनि उनाव जों माने सारदखौ बाहायनो थाखाय जोङो बानाय लानाय जि गथा गथा
औ नोंथां
फारदै लारु बेखौ जों माने बबेबा मा होनो नालेंखर खथा आ लौ खोथाखौ मानो औ
गोथै माने बनथ लांगोन बेखौ फलंनानै लाग्रोनाय जायो।
औ नोंथां
बिनि थाखाय बिनि उनाव जोङो माने नैबे एफा खथानि सिङाव जों माने साथसे बेसे बिफौ होनाय जायो।
औ नोंथां
जाहाथे बे सावनायनि जि हांगारनि जि दाखोर दाला बियो माने सरनानै थालाङो माने दाखोर दालायाव थाङो थाबङो बेनि थाखाय जों बायनाय जायो आरो बिदिनो जोङो दै होनानै बाननाय जायो आरो दै होनानै बि खब होन
औ औ नोंथां
औ बेबायदिनो जों माने खारैखौ जानाय जायो आरो बेनि अनगाबो जोङो ओ बे थालिराथिया होनोना
औ
बे थालिर आथियानि बिफांनि जि ओं मा बिफानि जे बिखं
औ
बेखौ जों फिसा फिसा हानानै माने सानदुङाव फोरोंग्रोना लानाय जायो आरो रानजासे ओं जेला राननानै जेला अरजों खालामनाय जायो।
औ
अब्ला जों बेखौबो माने सावनानै लाग्रोनाय जायो आरो जों
औ औ
सावनानै जेला हांगार जायो बा हाथ'फ्ला जायो
औ
बेखौबो जों माने दैजों दानानै माने गथा गथा लारु बानायनाय जायो आरो बेखौबो जों खारदै खारदैखौनो बुंबाय बेखौबो
औ नोंथां
बेखौबो बै सबाइ साक्लिनि खारदै जेरैबायदि सरनानै बानायदों बेबायदिनो बाननाय जायो आरो
औ
ओ नोंथांमोननिखै ओरैनो खारदैखौ माजों माजों बानायनाय जाबावो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां आं हानाय नङा खोमा नोंथां
औ
औ आरो दे बुंनाय औ बुंनाय नोंथां
जों माने नालेंखरनि जि ओ नालेंखर बिफांनि जि बिगुर
औ।
औ बेखौबो माने सावनानै बानायोमोन आरो।
औ।
बेयो नोंथांमोननिखै जागोन ना जाया ओरैनो बानायगोन ना बानाया नोंथांमोननि ओनसोलखै
सोलिनायाथ' सोलियो नोंथां जोंनिथिंबो
औ।
औ।
ओरैनो नोंथां
औ नोंथां बुंलाय देलाय
ओरैनो माने खारैखौ जों मा माजों संनानै जायो मा मायाव होनानै जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां।
औ दे
खारैखौथ' जोङो सबाय साम' होनाय जायो आरो अन ओ नारजिजों अमायावबो होनाय जायो।
औ
औ आरो दा दालिफ्रावबो होजायो खारदै होनो ना मा होनो दालि खारदै होनो ना।
औ औ।
औ। बेफोरो बायदियावनो होनानै जायो आरो बाखिखौ आं मिथिला नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओरैनोथ' जोङो ओ नोंथाङानो जेरै बुंखाबाय जेरै सबायजों साम'ओ बेनि अनगाबो जोंना बे अनला थाखाबाय अनला मेवाइ आरो अनला दाउ दङ। बेयावबो जों होनानै जानो हाबाय।
औ नोंथां।
बेनि अनगाबो नोंथाङानो बुंबाय माने दालि बेयावबो होनानै जानो हाबाय।
औ नोंथां।
बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन मैगंजोंबो होनो हायो जेरै मैथ्रु बिबारफोरजोंबो माने जोङो दोलोयै संना जानो हायो आरो।
औ नोंथां।
औ। ओरैनो नोंथाङा खारदैनि थावनायखौ माबायदिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? माने जोङो ओरैनो जायोब्ला माबायदि मोनजायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? औ दे फोरमायनायसाय
जेनेबा नारजिजों अमा थाबाय आरोना नोंथां। बेहाय मिलौ मिलौनाय थायो आरो। जेने जेरै ओ मा होनो थावनाय थाबाय आरो गोबाब गोबाब मोनो एसे खाथोसो खाथोसो मोनो आरो ना नोंथां।
नोंथाङा जे नारजिजों अमा बुंदों बेखौ माबोरै संनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आङो हानाय नङा नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होदों। उम
अ माने नारजियाथ' जोंना माने फाथो फाथो गोखा होननाय थायोना
औ नोंथां।
औ बिनि जि बिलाइ बेखौ माने जोंना खानानै फोरानना लाग्रोनाय जायो।
औ नोंथां
उम
होमबा नोंथां होमबा नोंथां बेखिनियावनो दोन्थनाय जाबाय होमबा नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
हा
औ